हेलौ
औ हेल' औ आङो नै न'आवनो दं दे
ए नोंथां आं नोंनाव फंनैसो बाथ्रा सोंनो सानदोंमोनलै
औ दे सों
नोंथाङाथ' दा बै मोनसे खामानियाव हाबना दंना स्कुल ना मायाव हाबना दं होननाय खोनादों नोंथाङा ओरैनो मा मावो बे स्कुलाव?
आं बे स्कुलाव-स्कुलानो जाहैबाय आंना बै मा उम एकालयब' मडेल रेसिदेेनसियेल स्कुल बेयाव ट्राइबेलिस स्टुदेन्टफोराल' मोनो माने जायफोरा जोंनि एकदम ट्राइबेल जोंनि स्टेटनि आसाम स्टेटनि ट्राइबेल बिथांमोन
औ
फरायसाफोरनि थाखाय। बियो मोनसे सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टजों दाना होजानाय मोनसे स्कुल बियो। बेयाव ट्रायभेलफोरनि थाखाय गोबां सुबिदा दङ।
औ औ
दा बेनिफ्राय
नोंथां ओरैनो बेयाव आं फिसाजोखौ सिगांनिफ्रायनो सानबोबाय थादोंमोन आरो बेयाव फरायहोनो होननानै। ओरैनो नोंथां बेयाव एडमिसन लानाय मानायखौ नोंथाङा ओरैनो फोरमायना होनो हागोन नामा?
बेयाव एडमिसन प्रसेस जाहैबाय फार्स्टआव अनलाइन जाग्रोयो। अनलाइन जाग्रोननि उनाव मोनसे इन्ट्रेन्स खालामनाय जायो। इन्ट्रेन्स खालामखांनायनि उनाव बेयाव काट अफ नाम्बार होनाय जायो। बेनिफ्राय गथ'आ जुदि
औ
मार्कआ बुरजा जाबाथाय बिथाङा बे गथ'आ माने एडमिसन मोनो आरो। जायो बेयो
औ ओरैनो बिथां ओ गथ' एडमिसन लानायाव फैसाफोर नांगोन नामा नोंथां?
नाङा नाङा एकदम थाइसेबो थाखा नाङा जि जानायनिफ्राय लानानै हस्टेलनिफ्राय लानानै। बेनिफ्राय आरो लेखा बिज जिखुनु नों जोंनि इडुकेसनेल हाबाफारियाव एबा पग्रामाव जोंनो मा मा बुस्थु नांगौ? बेखौ बे सकुल आव माने दड्रेसनिफ्राय लानानै एखेबारे बिजाब जिखिनि नोंनि गाननाय जोमनाय गरम बोथोराव जेनेबा टि सार्ट होयो।
औ
बिदिनो खेला दुला गेलेनो थाखाय बिनि उनाव जि जेब्ला गोजां बोथोर फैयो एबा उइन्टार उइन्टार बोथोर फैयो जेनेबा बे समाव गथ'फोरनो कट होयो आरो सुवइटार होनाय जायो आरो लोगोसे ट्रेकसुलंपेन्ट गानग्रारानो थाखाय आरो
होमबाथ' जोबोद मोजांलै नों
उम मोजां मोजां मोजां। थारैनो बियो जोंनि ट्राइबेलफोरनि थाखाय जो बोर मोजां एकदम जोंनि गोबां फरायसाफोरा माने सुबिदा दं आरो बेयाव जोंनि गोबां फरायसाफोरा जेरै नब दयफोराव एदमिसन मोना खायसे बायदिया
औ।
बेयाव जेनेरेल जायो नालाय बिनि थाखाय नैबे जोंनि ट्राइबेल फियार एकालयब' मडेल रेसिडेन्सियेल स्कुलाव अननेक ट्राइबेल गथ'फ्राल' बेयाव फरायनो मोनो माने। बेनि थाखायनो जोंनि सरासनस्रा मार्क जिखिनि इन्ट्रेन्स नि मार्क बियो एसे खम माबायावनो मोन नो हानाय जायो उम बारा गोजौयाव थांला जेनेबा जोंनि मानथियानो मोनाय बाय
औ जेनेबा बेयाव औ एस टि फोरनिल' जाहैबाय नालाय गुबुन हारिनि नि फोरथ' एसे ओ साननाय हनाय बा फरायनायफोरा एसे औ माने गुबुन औ औ औ औ।
जोंनि बर' राभा बिसोरो दिमासाफोरा मोनसिगोन जोंनि माबायावनो
ओरैनो दायो क्लास बेसेनिफ्राय बेसे सिम दं नोंथां?
क्लास गिबियाव सिक्स सिक्सनिफ्राय सोलि स्टार्ट जाग्रोनानै टुयेल्भ सिम जायो टुयेल्भनिफ्राय नोङो गोजान गोजानाव जेनेबा नों बे बर्डआवबो फराय सिबिएस इ नि आन्दाराव सोलियो नालाय बियो सि बि सि बर्ड नि आनदाराव नोङो काल क्लास टुवेल्भसिम जुदि फरायखांनायनि उनाव नोंहा गुबुन कलेजाव फरायनो हाबाय नोङो आरो बिनि उनाव बे स्कुलावनो नों गुबुन जायगायाव फरायनो हानाय यो
औ माने गोजौ सोलोंथाइ लानोबाथाय बिदिनो
हम
एकालयब' रेसिडेन्सियेल स्कुल बेलेग दङ आरो ने गोजौ थाखोफोरनि थाख
दङ दङ दङ बेयावबो नों फरायनो हायो बिनि उनाव नोङो नोंनि बे लकेल थाखानाय कलेज जेरै कख्लाबारि साफागुरि कलेज बेफोराव फरायनो हायो नोङो जेब्ला नोङो ओतच एस खौ हाइ सेकेण्डारि पासखौ खालामनो हायो
औ
उम
नोंथाङा बेयाव खामानि मावगासि सिनो दं नामा ओरैनो
औ मावदो माव दो मावदो बेयावहाय उम उम बेयाव जोंनि एम आइल साबजेक्टआ बड' जाखायो जोंनि बि टि सि एरियायाव मोनफ्रोमबो जि स्नि कलयब' मडेल रेसिडेन्सियेल स्कुल दङ बेयाव एम आइल हिसाबै बेयाव बड' जाजोबथारनांगौ आरो जोंनि बि टि सि नि आन्दाराव जायो फुरा दङ जेरै जोंनि बे बाक्सानि जाला दावथारायाव दङ बेनिफ्राय बरमानि दोलबारियाव दङ बेनिफ्राय ब'जालिनि दा खारा थरायाव खालाम, सोलिगासिनो दं आरो माने खालामबाय जाबाय इस्टाब्लिस जाबाय। बेनफ्राय सुरुपेटा बरफामु माबा उ बरपेट दानि सुरपेटा होननाय जायगायाव मोनसे खालामगासिनो दं औ एस टि औ औ सब एस टि गासिबो जिखिनि स्कुल गायस'नो जाय हारिया एस बेयाव बिसोर एदमिसन मोनगोन आरो।
अ नोंथां आरो बिनि मास्टारफोरा माबायदि नोंथां ओरैनो गुबुन हारिफोरनि ना बर'आनो जायो मास्टारफोरा
मास्टारा बेयाव गुबुन गुबुन हारिनि जायो गुबुन गुबुन स्टेटनिफ्राय एपइन्टमेन्ट होनाय जायो सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआ सितेट पास जानांगौ बिथांमोना बेनिफ्राय एम आइल हिसाबै जोंनि एम आइल हिसाबै जोंना बर ज बर' मानसियानो जायो आरो
औ ओरैनो औ औ ओरैनो मिडियामाथ' इंराजि बिदि जायोना नोंथां
मिडियामा इंराजि बेनिफ्राय संस्कृत थाबाय।
द
बिदि एम आइल खौ नोङो संस्कृतबो लानो हायो बेबायदिबो हिन्दीया हिन्दी थाबाय मिडियामाव अल जिखिनि साबजेक्ट दङ जेरै ससेेल साइन्स साइन्स मेथामेटक्स इंराजिया इंलिस थाखाबाय सब इंलिसखा आरो या हिन्दील' ओमफ्राय एम आइलआ बर'आ बड'ल'
औ
होमबाथ' जोबोद मोजांनि बाथ्रा नोंथां
मोजां मोजां ओ
औ बेफोरबायदिखौ जोंनि जायगायाव नांथारगौ नोंथां
नांगौ नांगौ नांगौ बेखौ ट्राइबेल एरिया जायफोर गिदिर गिदिर जायगा
औ औ नङाबा गुबुन हारिनिफोरा सिटफोरखौ सेनानै लाजोब जो बोना
लाजोबो लाजोबो लागोन नोंथाङा मा ओंख्रि जाखो
आङो नै दा ओरैनो सानजौफुनि जानानै सबायजों दाउमोन आरो जानानै जिरायनानै दङ
बे सबायजो दावा मोनसे ट्राइबेलफोरनि मोनसे एकदम एंगारहायि मोनसे ओंख्रिना? बेखौ माबोरै माबोरै खालामनाय जायो?
खालामनायाथ' इजिलै इसे सरासनस्रा नोंथां ओरैनो एसे गोरलै आ खालामनो हायो।
औ दिनै बे ट्राइबेलबो ट्राइबेलफोरनि थाखाय मोनसे खाजाना जोंनि बेनि थाखाय इसे फोरमायना होनाय माबायदि सङो माबायदि मायो
दे आं अब्ला फोरमायलांसै नोंथां गिबियाव जोङो सबायजों दाउ संनो थाखाय
होम
जोङो दाउखौ बाजाराव एबा न'निफ्राय ला न'आवदि दाउबो थायो। लकेल दाउ लकेल दाउजों जायोब्ला थावसिन जायो नोंथां गोथावसिन जायो। औ नोङो ओरैनो न'आव जायोब्ला न'नि दाउजों जायोब्ला दाउ खौ फुथारनानै
औ-औ
दानानै लाग्रोनांगोन।
औ-औ
दानानै लानायनि उनाव बे दाउखौ नोंथाङा थाव होबाय ना
औ-औ-औ
थाव होनानै साराय गुदुं खालामनानै थाव होनानै बे थावाव
ओम‌ थिगानो दं थिगानो दं
दाउ बेदरखौ
औ-औ
बुथुमनानै लानायनि उनाव नोंथाङा बेखौ खांनानै दोन्थ'नांगोन
ओम ओम
दोनथ'नायनि उनाव नोंथाङा सबाय संनो थाखाय जोंनो सबायायनि गोनांथि जायोना
ओ-ओ
सबायखौ जोङो बाजाराव मोनो सोरलाबा न'आवबो मोनो औ बे सबबायखौ खौ जोङो गिबियाव सबाया गथाब्ला जों बेखौ उन्नानै लाग्रोनांगोन हुख्रेमनानै लाग्रोनांगोन आरो सबाइासो गथा गथा थायो नालाय हुख्रेबनो थाखाय नों गोदोनि समाव जोङो ओरैनो खामफ्लाय बा अन्थाइ थाफा बाहायोमोन नोंथां। अन्थाय थाफा खामफ्लाय बेयाव ओ जेनेबा खामफ्लायाव दौलायो अब्ला गुबुन मोनसे खामफ्लायाव सबायखौ होनानै गुबुन मोनसे खामफ्लायजों जोङो दलायोमोन आरो। माने हुख्रेमोमोन आरो ओरैनो जोङो ओ दिंग्रि जि बे बथल बे ग्लासनि बथल बेजोंबो जोङो हुख्रेम औ हुख्रेम खांनायनि उनाव बियाव जेब्ला बियो ओ खावनै खावनै हुख्रेम जाजोबो
उम
गुन्द्राबो जायो नालाय आरो बिगुरफ्राबो गुजिबो
औ औ औ
बे बिगुर गुनायखौ जोङो मोजाङै जावनानै लानांगोन आरो।
उम उम उम
एसे जावस्रानानै लानांगोन जावस्रानानै लानायनि उनाव जोङो बेखौ ओ एसे सोमहाबनानै दोननो हायो आरो।
उम सं सोहाबनानै जेनेब्ला दानि मानसिफोरा सोमहाबनानै बिगुरखौ खुयो होननाय खोनादो। सोमहाबनानै बिगुरा आलदा आलदा जायो होमबाथाय अब्ला गोथावसिन जायो ना मायो। खोनादों फिस्लानो उम उम उम
सोमबाथाय बुगायो बुगानानै बिगुरा खारसिनो खारो। बे सबायाइखौ संनो थाखाय नोंथाङा जेब्लाब ओ देबार सारायखौ लानानै बे सारायाव दैखौ ग्लब ग्लब फुदुंनांगोन नोंथां।
उम ओ औ
फुदुंनायनि उनाव नोंथाङा बै जि सबाय सोमनानै लादों
औ
बे सबाइखौ नों बै सारायनि दै ग्लब ग्लब गोदौनाय गुदुंआव
उम -उम- उम
गारसननायनि उनाव नोंथाङा बेयाव ओ संख्रै होनांगोन। फानलु होनांगोन मस्ला मस्लि होनां आरो
बेयाव सोरबा बर'फ्रा बुंदों खरदै- होजायो होननानै होगोना होआ बेयाव अ-अ-अ--आतसा-
सबायाइ ओंख्रिया खारदैनि अनगा आस'खान्दा होननाय बायदि नोंथां-
अ औ
खारदैया सबाइ ओंख्रिखौ रि एसे रिमोनला खालामो जायखौ जोङो- फिस्ला होननानै बुङो रिमोनला औ -औ -औ -फिस्ला फिला रिमोनला जायो आरो उम उम‌ रिमोनन्ला खालामो। गुरै खालामो-
आं रोंनाय बायदियानो जाबाय जेनेबब्ला माबायदि सङो आं बुब्ला दा मोनायाव- दामोनाव संना नायसै-
औ- औ नोंथां ओ बिनि उनाव जोङो- बै ग्लब ग्लब गोदौनायाव- जि बेदरदि एवफ्रामनानै लादोंमोन बै बेदर- खौ जोङो गारसनांगौ नोंथां।
औ
बै सबायनि- ग्लब ग्लब गोुदौनाय सबायाव-
उम -उम जागोन -जागोन
नोंथांआ नैजि मिनिट बा थामजि मिनिट बेखौ गोदौ होनांगोन।
उम उम
गोदौहोनायनि उनाव नोंथाङा लास्टथाराव गोथावसिन एबा मोदोम होनो थाखाय-
उम
दुन्दियायाबा गंगार दुन्दियायाबा मगार दुन्दिया होनो ना? ज बै मगा दुनदियाजों- सबाइाया गोथावसिन मोदोमो।
आतसा आतसा थिगानो दं।
जोङो- मिस मिस एबा बोफ्लेनानै होनांगोन।
उम उम
नानै होनानै जों बेखौ दसे खोबहाबनानै दोननांगोन आरो-
उम उम‌ दे अब्ला-
खोमाबनायनि उनाव नों नोंथाङा बेखौ गुसु जायोब्ला
आंथ' बेखौ संनो हासिगोन हानायलाय नों खिन्थानाय हिसाबै आं अब्ला। संना हासिगोन दे
औ औ अब्ला नोंथां नोंथांजों। रायलायनानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय।
औ औ गोजोननाय मोनो गोजोननाय मोनो। आंबो बै।
ना।